हेल' नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
थां
औ खोनादों
औ अब्ला जोङो दायो मा आयदाखौ सावरायगोन
ओ आयदायाथ' नोंथां ओ जों सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायजायो अब्ला आं एसे बे खेवना होनसिना
औ बेखेवनानै होदो नोंथाङा
ओं सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ना उम ओ सोलों थाइया मानि ओ आथिखाल जोंनि सुबुं माहारिनि बा ओ जों सोलोंथाइ खौ जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे बाहागो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा ना
ओ नोंगौ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
औ जेरैबायदि ओ जोङो ओ मोनसे ओ जिउमाया जेरैहाय जोंहा सावस्रि जेरै देहा नङाबा जोङो मोननैजों माने जेरैबायदि सोनारनानैहाय जोङो जिउ खुङो थिग बेबायदिनो ओ सोलोंथाइया बो जोंनि थाखाय मोनसे गोनां बाहा गो जों सोलोंथाइ लाना नैनो गासैबो खामानिफोरखौहाय बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो सानै हयै खामानिफोर खौहाय मावनो हायो बा जाय सुबुंनियाव सोलोंथाइ दङ बा सोलों थाय गोनां ओ बैबाय दि सुबुहाय थाबैनो माने गोरलैसिनैहाय ओ मोजां गाज्रि खामानिफोरखौहाय साननो हानाया जायो आरो आथिखाल जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ गावनि हा हारि हारिमु थुनलाइ गास गासैखौबो जोङो ओ गु गुबुन गुबुन बा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि गेजेराव बा जों मुलुगनि गेजेरावहाय फोरमायथिनो हायो बा सिनायथि होनो हायो
औ नंगौ थारैनो औ खोनादों
औ दा नोंथाङा माबाफोर सोंथि खालामगोन नामा?
औ नोंथां ओ सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथाङाथ' एसे बेखेवनानै होबाय नङा होमबा दा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ जेनेबा सोलोंथाय होनब्ला थ जो गोबांनो माने जिथु फरायसालि बा फराय सालिमा नङा होमबा बेफोराव थांनानै सोलोंथाइ लानायखौल' बुजियो आरो ना गोबां सुबुंङानो खिन्थु जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला बेल' नङा नङा होनोमबा गोबां रोखोमनि जोङो जिउआव सोलों थाइ लानानै माने ओ जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा? दा बेफोरबादि मा मा सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा मा मा सोलोंथाइनि बागै एसे मिथिगौ एसे बुंनानै होब्ला हामगौमोन आरो।
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ गाहायै जोंना ओ जेनेबा ओ बिजाब फरायनाय। बेखौनो जों मिथियो ओ सिगां आरो ना गिबियै जोङो बिजाब फरायनानै गियान बुथ थुमनाय एबा फरायसालियाव थांनानै जों ओन्दैनिफ्रायनो ओ। गावनि जे जिउनि थांखि खौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जेब्लायबो ओ नाजायो आरो आरो बेबायदिनो बिमा फिफ फायाबो जोंखौहाय हेफाजाब होयो सोलों थाइ लानायावहाय बयनिबो बिमायानो ओ गोनाङानो जा गैयियानो जा गाव गावनि गथफोरखौ जेब्लायबो ओ बिमा फिफाफोरा सोलोंथाइनि लामाजों थांजानो लुुबैयो आरो बै सोलोंथाइआ माबायदि जानांगोन ओ सैथो सोलोंथाइया जानांगोन आरोना‌। जाय सोलोंथाइया जोंनो मानि जोंनि जिउ दानायावहाय गोबां हेफाजाब हो। जोंनि थाखाय मुलाम फा गोनां बेबायदि बे मोनसे जोंना ओ ओ बिजाब फरायनानै जाबाय आरो। ओ ओरैनोथ जोङो सोलों। थाय होननानै बुङोब्ला बे बिजाब फरायनायानो गिबिखा बा गाहायखा बेनो। सबसे बयनिफ्रायबो ओ दा बिनि अनगायैबो। जोङो सोलोंथाइ बेजों लोगोसेनो जोङो बे बिजाब फरायनायजों लोगोसेनो जोङो। बायदि बिथिङावहाय जोङो सोलोंथाइ लानो हायोबा सोलों। नानै गियान लानो हायो। आरो गावखौ जोङो सिनायथि होनो हायो। जेरैबायदि जेनेबा बयबो सुबुंनि गोसोआथ एखे नङा नालाय माबा आरो थांखियाबो एखे मोलाय गुबुन गुबुन जायो जेरै जोङो ओैरैनो थ' जों गिबि सोलोंथाइखौनो लाग्रोखानांगोन बेजों लोगोसेनो जोङो बै माखासे जे लेङाइ सोलोंथाइ फोरफोरखौ लानो हागोन आरो ओ जेरैहाय मोसानायनि बिथिं गेलेनायनि बिथिं जेरै गान खननायनि बिथिं थिं आरो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन बिथिं दङ आरो बेबायदि गावबा गाव मोनादां बदि गावनि रोंगौथि थि बायदियै बौ सुबुङानो बा बयबो फरायसाफोरानो सोलोंथाइखौ लायो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जिहेथु नोंथाङा स्कुल बा कलेजनि सोलोंथाइखौथ' लादों जानांगौ नङा होमबा
औ औ लादों
बो माखासे उफा माबाफोर सोलोंथाइ लादों नामा नोंथाङा
आङो ओरैनो ओ बेबायदि लानाय जायाखै सिगाङाव हाय एसे लाफ लाफ्राम दोंमोन जेनेबा गावनि मेथाइ रोजाबनाय आरो आं बेखौ बिराद मोजां मोनो जेरैबायदि गावबागाव हबि थायो नालाय माने मा होनोम बिखौ हुदा थायो नालाय थिग बेबायदिनो आंबो मेथाइ रोजाबनायखौ मोनसे आंनि हुदा होननानै आङो सोलोंदोंमोन आरो
औ औ अब्ला नोंथाङा दा मेथाइ रोजा बो नामा?
आङो दा एसेबां बिदि रोजाबला
आदसा बेनिफ्राय नोंथां जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव जुदि नायोब्ला गोदोनि आरो दानि नङा होमबा गोबां फाराग जों नुनो मोनो नंगो ना ओ बे फाराग थियानो जाहैबाय मा गोदो ओ जोंना सोलोंथाइया आलदा रोखोमै जायोमोन आरो ना बेनिफ्राय दाथ' जोङो सोलायनाय नुबाय गोबां गोदो जोंहा गोबां ओ सोलोंथाइनि सुबिदाबो गैयामोन नङा होमबा बेनिफ्राय दा थ' जोंहा गासै गामि गामि बा गासै ओनसोलावनो गोबां ओ सरकारनिफ्राय लानानै गोबां प्राइभेट एबा गावारि फरायसालि नङा होमबा बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों ना नोंथाङा ओ नोंथाङा गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ सोलायनायनि सायाव मा बुंगोन
ओरैनोथ' जोङो सिगांनिफ्राय नुबोबाय उम गोबाङानो सोलायबाय नङा होमबा ओ गोदोनि समावहाय ओ आबै आबौमोनखौनो बुंनांगोन ओ बिथांमोनाहाय सोंलों थाइखौ इसिबां माने गावसोरनि जिउआव गोनांथि होननानै सानामोन बिसोर जेब्लायबो माने ओ जिउखौ दैदेननो थाखाय मेन गाहायै खामानिखौनो बे सोरो ओ गोनां थि होसिनोमोन आरोना बिसिना खामानि मावनानै ओ जेनबा बै खामानिनि माखासे ओ फसलफोर मोननाय बेफोर बेफोरनो बिसिरनि थाखायहाय थोजासेमोन आरो एसेबां माने गोथौयै साननायबो गैयामोन बै समाव समाव बयनिबो बयबो सुबुंफोरा बां गोथौ साना माबा मोनसे से खामानि माने गोदोना खालि खामानि खामानि बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय आथिखालथ बेबायदि गैला लासै लासै सोलायबोबाय सासे सासेनिखौ नुबोबाय उन स सोलोंबोबाय बेबायदिहाय आथिखाल माने सोलों गोबां जौगानो हमबाय आरो गासिबो बिथिङावनो बिदि
औ औ बेबायदि सोलोंथ थाइ लानानैनो दा जोंनि हारियाबो गोबां सिनायजानो हाबाय नङा होमबा नोंथां गोबां बिथिङावनो दावगानो हाबाय जेरै गोबाङानो ओ गोबां रोखोमनि गोजौ गोजौ थाखोनि जोङो साख्रि बाख्रि लानो हाबाय नङा होमबा जिउ खुंनाय नि ओ जिहेतु जिउ खुंनाय आदबफोराबो जोंना गोबां मोजां जाबाय नङा होमबा गोदोनिख्रुइ बेफोर गासैबो माने ओ नानै थाङा
औ खोनादों खोनादों
औ औ दा बेनि अनगायै बो नोंथां अ औ नोंथांनि ओ नोंथांनि मिथिनायाव ओ बेबायदि सोलोंथाइ लानानै जोङो मा मा ओ ओ केरियार बा जिउनि ओ जिउनि माने राहा लानो हायो नोंथांनि मिथिनायाव
औ ना।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ सोलोंथाइनि गेजेरजों ना? हेल'।
औ
हेल' औ खोनादोंना? औ खोनादों औ खोनादों खोनादों औ औ। औ सोलोंथाइनि गेजेरजों ना ओ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों नों नोंथाङा मारै सोंदोंमोन खेनसे बुंफिननो हागोन ना?
आं माने आं सोंनाया जाहैबाय मा नोंथां ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओ जोंनि जिउआव गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरनि मादाव मा मा जोङो सायख'नो हायो जेरैहाय बे मा नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मोजाङैनो खोनायाखै नोंथां नोंना थाब थादों माने एसे।
औ औ। माने हेल' हेल'।
औ औ खोनाबाय। खोनाबाय।
हेलौ औ अ आङो खोनाबायना नोंथां? औ आङो अब्ला सोंनायखौ गुबुन मोनसे सोंनोसै नामा?
औ औ दे औ।
औ बे दा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा मिथिङाव जोङो हेल'।
औ खोनादों औ। खोनादों बुंबाय था।
हेल' औ
खोनादों नोंथां नों बुं।
ओ गोबां सोलोंथाय लानानै मुंदांखा जानाय सुबुंफोरनि मुं मिथिगौ नामा नोंथाङा?
अ आथिखालनिखौना
औ आथिखालनिबा गोदोनिबाबो जागोन औ औ
ओ ओरैनो माबायदि सोलोंथाइखौ होनदों बिथांङाहाय ओ ओ बिजाब फरायनायनि बेलायाव ना
औ औ बिजाब फरायनायनि बेलायाव
सोलोंथाइ लानानैना ओ जोंनि गेजे जेराव बर'नि गेजेरना ओ गुबुन
औ बर'नि गे जेरावनो सोंदोंमोन आङो।
बर'नि गेजेराव ना ओ सोलोंथाइ लानानैथ' ओ गोबां माने ओ गेदेमा सुबुंफोर दङ जोंनि बर' फोरनि गेजेराव बि बिथांमोनहा जोंनि ओ ओ थुनलाइनि थाखाय गोबां ओ सोरजिलांबाय जेरैहाय जोंङो बिथांमोननि मुंखौ मखनो हायो ओ जेरै- डक्टर अनिल बर' ओ डक्टर इन्दिरा बर' बिथांमोन डक्टर भुपेन नार्जारी बिथांमोनहा गोबां ओ माखासे थुनलाइफोर सोरजिनानै बा बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांबाय। आरो बेबायदिनो जोंबो बिथां मोननिखौ उन संनानैहाय बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो जों जों बर' हारिनि थाखाय माखासे गोनांथि जानाय थुनलाइ ङो सोरजिनो हागोन आरो
नोंगौ थारैनो ओ गोजोननाय मोन बाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोंहाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां।
औ औ अब्ला दोनथ'नोसैना नोंथां?
औ दोनथनोसै अब्ला।
औ दे होमबा। औ गोजोनथों दे।
गोजोन्थों।